खुलुमबाय नोंथां। जों जुमाइ आरो जौ बानायनायनि सोमोन्दै रायलायनो सानो रायलायनो हागोन ना?
हागोन दे।
ओ जुमाइ बानायनो एमाव नांगौ जायो। एमावा जौ एबा जुमाइ बानायनायनि रोखोमसे गोनांथार मस्ला। बर'फ्रा एमावखौ गावनो बानायनानै लायो। एमव बानायनानै माखासे नेमफोर आं बुंलांनोसै एमाव बानायनायनि जगार सेरसे जखानि माइरं बाक्सानिफ्राय माइब्रा माइरंनिफ्राय एमाव बानायनायाव नांगौ मुवाफोरखौ बाहायाव। दैखांनानै होनाय जाबाय खासि हाग्रा बिजौ मोन नै बेनि गोरलै बिलाइ बिबारखौ मोनब्ला साबसिन जायो बिसिमाव बेदर थलासे जखानि आ गल सिथानि रोदा थलासे जखानि थालिर बिलाइ एबा आनारस बिलाइ गोरलै आदा फवासे जखानि बेफोर गासैखौबो बुथुमनानै लानांगौ एमाव बानायनाय समाव माइरं बाक्साखौ घन्टा मोनथामसो सिगां दैयाव सोमनानै लानांगौ आरो बेनि उनाव दैनि निफ्राय बोखांनानै घन्टासेसो सम माइरंनि दैखौ फसर गारजोबनांगौ बेनि उनाव खांनानै लानाय बिफां लाइफांनि बिलाइ आरो बेदर रोदाफोरखौ उवाल एबा दिंखियाव गुनद्रा सौग्लिनानै देग्लिनानै लानांगौ जायो। बेनि उनाव सोमखांनानै दोननाय माइरंखौ जयै ओ देफानानै अन खालामो अनखौ उवाल एबा निफ्राय संग्रायाव दिहुननानै लायो। बे अनखौनो संग्रायाव मोजाङै दै सारस्रो सारस्रो लानाय जायो बेनि उनाव बेखौ फिसा फिसा लादुरा खालामनानै एसे दाब्लि दाब्लि रोखोमै दानाय जायो बे- बेखौ गुबुन मोनसे संग्राइ एबा सानदांगियाव दोननानै फोरान नानै लायो बानाय गोदान एमावखौ एमाव गोरलै होननाय जायो बे एमाव गोदाननि ला खुगानि सायाव थाइनै गोजाम एमावखौ सिनानै बेनि गुन्दैखौ सारनानै होनाय जायो। बर'फ्रा बेखौ एमाव मोखां होननानै बुङो एमाव गोरलैनि सायाव माइनि जिगाब एसे सारनानै बैसाङाव हरब्रै दोनबासो दोनहाब हाबनाय जायो बेनि उनावसो बियो एमाव महर मोनो आरो। जुमाय एबा जौ बानायनायाव बाक्सा माइरंनि गोनां जायो। जौ बानायनो जुमाय सांनायाव जुमाया गेफे जायोब्ला जौ जाया जुमाय संनाया स्राव स्रौ जानांगौ। दरं नगाव कामरुप जिल्लानि बर'फोरा जुमायनि ओंखामा दुंबुद थानाय समावनो एमावखौ फुननानै गुसु जाहैयो। आरो उनाव हानि दो एबा मालदांआव सोनानै दोनो। गंसे दोआव सेरथाम सेरब्रैसो जखानि माइरंनि जुमाय सोनानै दोननाय। दोनजायो आरो बे जुमाय एबा जौवआ। हरथाम एबा हरब्रैनि उनाव लोंजानाय जायो। हरथामनिफ्राय गुजि हरसिम दोननानै जुमाया लोंजायो गवालपारा जिल्ला आरो। ब'सा बांगालनि बर' बर'फोरा जुमायाव एमाव फुननानै संग्राय एबा सान्दांगायाव थालिर बिलाइ बनानै फेन्नानै दोनो आरो बेनि उनावसो दोआव सोयो। बेसोरो बा आसामनि दाब दाब बर'फोरा बायदि बा फिसा फिसा हानि दोआव जुमाय सोयो सोआ गेदेर दोआव सो सोनानै दोनो। गंसे जुमायसोग्रा दोआव ओ सेरबानिफ्राय सेरजि जिनै सो माइरंनि जमाय सो जायो। बे दोखौ मोनथाम मुङै मिथिनाय जायो दाव दाबखा मालदां आरो। जंगा। आथिखालाव सानजा पाकिस्तान दा बांलादेश बेनिफ्राय ना गोरान। सिंन्दल सोदुमनानै सालान हरग्रा हानि दोखौनो दाबखा। बुंनाय जायो। दाखा सोदोबनिफ्रायनो सोलायबोनानै बर'फोरनि गेजेराव दाबखा जाफैदों मालदाङा। उदै गेदेर आरो जंगाया गोलाव। मालदां एबा जंगानि गोदोनाया बिबारनि माला बायदि सोरगिदिं दोंसे सावगारि नुनो मोनो मालदां आरो जगाजों लोगोसे बिबारनि माला। ला जाजेननायनि सोमोन्दै बर'फोरनि गेजेराव मोनसे मेहेर गोनां सल' दङ गोदो गोदाय सानै बिदा फंबाय। फ्राय खस्थ'मोन बेसोरो नि रायजोआव मानसि मोसौ जिब जुनार सिथ्ला। गय बायदोंमोन सिथारला बायदोंमोन जिब जुनार जिब जुनारफोरा हालाय हाफाय जानांदोंमोन बिसोरो बे रायकसफोरनिफ्राय रैखा मोननो। महा फोरबु महादेबनि खाथियाव साफियो जिब जिबिफोरनिफ्राय महादेबआ गासैबो खोनन जोबनानै मानसिनि माइया लानानै रायखसनि खाथियाव थाङो बिदा फंबाय रायकसा मानसिनि महर लानाय। महादेबखौ समायना मानसि बायदि नुनानै बेनि खुसियै खुगा लांस। नानै जानो होसो होसोबोयो रायकसनि आखाइखौ मावनि मेगन। जों बुथारनो मोननानै महादेबा जोबोद दिउ दिउ रागा जोङो आरो लोगो लोगो बेसोरखौ सावहोयो सावहोनाय समाव महादेबा रायकसि मोनैखौबो सान मानैखौबो बुंङो नोंसोर जिबि फोरखौ जानानै जेरैहाय गोज जोन आरो खहाबनाय मोनदों बेबायदिनो जिउफोराबो जाहाथे नोंसोरखौ जेब्ला बो बाहायनानै गोजोनग्लाय मोनो बिनि थाखायनो नोंसोर मालदा आरो जंगा जानानै था नोंसोर रायखसनि खरम जिउमाया जाहाथे मालदां आरो जंगा सिङाव हाबहैनो हाया बिनि थाखाय मालदां आरो जंगा म हरनि रायखसनि गोदोनायाव मोनसे बान खानानै होयो बेनिफ्राय दिनैसिम मालदां आरो जंगानि गोदोनायाव माला बायदि दागो दङ' खोना दोंना नोंथां नोंथाङाबो माबा मोनसे रायलायनो नामा
औ आंबो बर'फोरनि सि दानायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना
औ दे नोंथां सावरायनो हागोन।
बिदिबा आङो सावरायलांसै जोङो सि दानाय होनोब्ला जोङो सिगाङावनो मा खा खालामनांगोन जोङो खुन्दुं दिहुननो थाखाय जोङो एम्फौखौहाय फिसिग्रोनां गोन आरो अब्ला जोङो एम्फौ फिसिनो थाखाय मा मा खालामलांनांगौ होनोब्ला एम्फौ फिस नाया जादों बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे आदब आरो बेखौ जों बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो फिसिबोनानै जों बेनिफ्राय खुन्दुं खो दिहुननाय जायो।
एम्फौ फिसिनायाव सिख्रिनि बिदै दैहोनायनिफ्राय फिसा जानाय मोननाय आरो मोननाय एम्फौखौ जालियाव फिथोब थोबहोनायसिम बायदि थाखो दं आरो बेफोर थाखोफोराव बबेबा समाव माबादि जोथोन लानांगौ बेफोरखौहाय बर' हिनजाव ब्रा रोंखाजोबो गोदोनिफ्रायनो फिथोबनिफ्राय एम्फौखौ दिहुननानैबो बर'फ्रा जायो आरो। मख'जाथाव खोथाया जादों। खोथाया जाहैबाय जोलै लाखिनाय। एम्फौ गोनां फिथोबनि खिथोबजोंहाय बे जे खुन्दुंजों बिजि खुन्दुंजों माला बायदि सुनानैहाय जोङो सान्दुं अखा गोलैयै जायगायावहाय आलायनानै दोननाय जायो बिदिनो बर'फोरा एम्फौखौहाय फिसि यो आरो दानिया एम्फौ फिसिखांनायनि उनाव जोङो मा खालामो होमबा खुन्दुं लुयो खुन्दुं लुनो थाखाय बे बर' हिन्जावफ्रा जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो खुन्दुं लुनायाव आखा फाखा खाथार आरो‌ बिसोर खुन आरो फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुयो फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुनाय खान्थिया मख'जाथावथार आरो सिगां सिगां फिथोबखौ रुदबनानै बिनि उनाव खाथ्रि बिलाइजों थफ्ला फिसा फिसा जुनानै थफ्ला खौ गिलिद मुवाजों नारसिननानै दोननाय जायो। बिदि सानब्रै सानबासो लाखिनानैहाय फ्लाखौ खेवनानै दै मोजांजों मोजाङै सुनानै खुन्दुंखौ लुयो आरो बर' हिनजावफोरनि खुन्दुं लुनायाबो गावसोरनि बानायनानै लानाय ओ खासेब नङा आरो गुस-गुसुं बिखुंनि थावख्रि खालामनानै खुन्दुंखौ लुयो आरो दानिया बेनि उनावहाय जोङो गाब गायो गाबगानाय होननानै बुङोब्ला बर'फाहाय बर' आइजोफ्रा जोङो गोदोनिफ्रायनो। गाब गानायावहाय जोङो मिथिंगायावनो मोननाय जोंनि मिथिंगानिफ्रायनो। मोननाय माखासे बिबारफोर। खान्थाल मादाफोर बायदिफोरजोंहाय जोङो। गाबखौहाय जोङो गानानै लायो। ायो आरो समगायना समायना रमायना जोङो गाबफोरखौहाय गानानै लानाय जायो आरो।
दानिया जोङो गाब गाखांनायनि उनाव जोंहा जि दानाय। जि दानाय होनोब्ला जोङो बर' हिनजावफोरा जि दानायाव जोबोद आखा फाखा गोदोनि निफ्रायनो दासिमबो दायो बर' समाजाव मोनसे खोथाया दिनैसिमबो सोलिगासिनो। दं बेनो जाबाय जि दानो रोङि हिनजावफोरा हाबा जानाया गोब्राब गोदोनि समावहाय जोङो जि दानो रोङाब्ला हिनजावफोरा हाबा जानो गोब्राबमोन आरो बिरादनो दानि समाव नाथाय बेबायदि नं नंद्राय ला बिनिखायनो गोदो समावहाय बिमाफोरा गाव गाव। फिसाफोरखौ सम जाब्लानो जि दानो आखा फाखा खालामखाथारोममोन आरो बिराद मोजाङैनो गोरों गोरा खालामखायोमोन। बिमाफोरनि फोरोंनायनि थाखायल'दि बर' हिन्जावफोरा जि दानो गोरों जायो। बिदिल' नङा आरो उन्दै समावनो गेलेनायनि फावै जि दानो सोलोंखायो आरो बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो उन्दै उन्दै समनिफ्रायनो जोङो जि दानो उन्दैनिफ्रायनो फिसा फिसा बेबायदि माबा खालामनानैहाय जोङो जिखौ दानो सोलोंखायो तसकथाफोरजों जोङो सुदाम दानाया बेनिनोेर सोंथि आरो। बर' हिनजावफोरनि जि दानायनि खोथाखौ जोङो गोबां सुबुं मेथाइफोरावबो मोननाय जायो। यो जेरै'हाय जोङो। ओ बे मेथाइफोरावहाय जोङो बिगुमैखौ जोङो जंखायनानै खननाय। माखासे मेथाइफोरबो दं जेरै' पबत जरा पबत जरा दंफां दानो थांबोला साहा जरा माखु जरा लाबो लाबो गुमै लारु बान्दारु होनलायनाय मोनसे सुबुं मेथायाइबो जोङो मोननो थाङो आरो। बे मेथाइनि गेजेरजों दानाय लुनायनि खोथायानो। खायो जोंहा। मेथाइफोरावबो गोबां दानाय लुनायनि खोथाफोरा बेरखाङो बेनिफ्रायनो जों मिथिनो मोनो जे बर' हिनजावफोरा गो गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनायावहाय बेसेबां आखा फाखा बेनिफ्राय जोंहा दानाय जि दा खांनानै जि दानायजोंल' माबा नङा जोंहा दानायनि गेजेरावनो जोङो। जि दख'नाफोरावहाय आगर एरो जोमग्रा फास्राफोरावहाय जोङो आगर एरनो सोलोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो। सियाव आगर एरनायावबो बर' हिनजावफोरा जोबोर आखा फाखा खाथार गोदोनिफ्रायनो गोजा गोमो गोथा। आं बायदि मैया गाबनि आगर एरनानै बिसोरो बयखौबो गोमोहोनो हाखायो। बर' समाजाव मोनसे खोथा खोथा फंसे दङ? अखोरां सानि जोंथा माथा हाथरखिखौबो बर' हिनजावफोरा आगर एरनानै बेरखांहोनो हायो आरो। बे आगरफोरखौ बर' हिन्जावफोरा मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लायो बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखा खासे बिलाइ बिबार बायदि बायदिजोंहाय बिसोरो बे बेफोरखौनो नोजोर होनानै बिसोरो बेखौनो मोगथाङावहाय जोङो। जोंनि जिफोरावहाय जोङो आगरफोरखौहाय एरनानै लायो आरो बेफोरनि महर' होननानैनो बेनिखायनो गोबां आगरनि मुङानो मिथिंगानि बायदि मुंजोंनो गोरोब फायो आरो जेरै'हाय आगर बोराइ हाजो आगर थाइगिर बिबार। मावउजि आगान, फारौ मेगन, लेवा आगर, दाउसा मोख्रेब। दिंखिया बिजौ बायदि बायदि जोंहा गोबां आगरफोरनि मुं दं आरो बर' हिनजावफ्रा बे आगरनि नमुनाखौ खाथि मालायाव थिनानै दोनोमोन खाथिमालायावहाय थिनानै